हेल' औ हेल' औ।
ओ खोनाबाय ना?
औ खोनादों औ।
ए दे होमबालाय जोंहा दिनैनि रायलायनायखौ दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आयलानि सोमोन्दै रायलायनि दे।
औ दे-दे ओम।
ओम दानाय-लुनाय होनबाथ' मिथिखायो ना?
औ।
उम-उम। जा गोदोनिफ्रायनो दानाय-लुनाय हुदा दंमोन नालाय बे। बेखौनो दानाय-लुनाय होनो दां। जेरै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाय नै गानग्रा नालाय।
औ।
बिनिनो सोमोन्दै रायलायनोसै दानाय-लुनाय। नाय होनोबाथ' जों। हा। दानायाव आलदा आइजें सोंनायाव आलदा आइजें लुनायाव आलदा आइजें बेफोरखौ बाहायनाय जायोना?
ओम-ओम।
सोंनायनियाव बाहायनाय होननानै बुङोबा बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो औवा दंफां बायदिफोरखौसो बाहायबो। खादोंमोन नालाय ओरै। बेखायनो औवानिबो बाहायनाय जायो दं। दंफांबो बाहायनाय जायो आरो ओैरै ओमफ्राय औवानि होननानै बुङोबा ओरै खुन्था थाबाय। दा ओमफाय। खिलाबारि थाबाय। रासो थाबाय ओइ रासो। दाथ' ओरै माबानिसो जाहैबायना?
सोरनि बा लहानि होबाबो सोंनायाव बाहायोना बेखौबो?
औ बाहायो ओरै सोरखि थाबाय ओरै जथरफोरखौथ' औवानि बानायनो हाया नालाय। बेखायनो दं। फांनि बानायोना? सोरबा सोरबा जोंनिथिंजाय जथर होनो आरो।
ओम।
औ आमफ्रायो। माबा बे खुन्दुं सानो थाखायथ' माबा नांगौना नलि। बबिं ब बिं होन ना बबिं औ बबिन बाहायनाय जायो। ओमफ्राय
नाय मोना सिगांनि समावहाय
सिगांनि समावथ' औवानिनो बानायोमोन ओम फ्राय दंफांनिबो बानायो बे खौबो
ओम
उम दंफांनिया साबसिन जायो नालाय
औ
ओम ओमफ्रायायो बे खुन्दुं लुनाय, इन्दि लुनायफोरावथ' ओरै औवानि बिनि ओमफ्राय औवाजों आरो बे दंफांजोंबो बानायो दांङा नाथा माबा दांङा नाथाबो नांगौ ओमफफ्राय माबा बे थावख्रिबो थावख्रिखौथ' औवाजोंबो बानायोना।
उ उ
ओमफ्राय बेयावथ' बे थावख्रियाव औवाखौ सैनानै बा दंफांखौ सैनानै गोफाद खालामनानै ओमफ्रायायो ओरै खिथ्र'आवहाय माबा मा होनोमोनलाय खाफ्रा खाफ्रा होयोना खाफ्रा
औ
हानि हानि खाफ्रा ओमफ्रायायो मोनथाराबा माबा सेन्देलफोरखौ हास'नानै सामब्राफोरखौ हानानै होयोन ना सेन्देलनि गाहायनि सामब्राखौ
औ औ
बेखौ बाहायो आमफ्राय ओरै दानायाव जाहैबाय अ सोंनायावनो गान्दै दंबावो गान्दै गान्दै दंबावो आरो औ गनसि गनसि सि गनसा बिदि बाहायो ना
ओ सेवारि ना मा माबा बाहायमोन नामा ना
औ सेवारि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय ख्रिलबो ख्रिल ना मा होनो बैखौ गोलाव गोलाव लांग्रा बुरजा बुरजा लांग्राखौ।
औ औ माबा सोनानै बे मबिनि सोनानै लांग्राया
औ बबिन सोनानै लांग्राया ओफ्राय मोनसे मोनसेया जाहैबाय खादिनि जाहैबाय खादिनि खादिनिया जाहैबाय औवाजों बानायनाय।
उ बेखौबो सोंनायाव बाहायो।
बेखौबो सोंनायाव बाहायो।
उम
ओमफ्राय ओरै खायथा माबा माबि बाहायबाय ओमफ्राय आगर गनसा बाहायबाय बिदि आरो आगरनि दायोबा आगरनि गनसा गनसि बाहायबाय ओमफ्राय ओरैनो माथा गोजा दायोबाथ' ओरैनो सेवारि सेवारि ओमफ्राय बौदांगि गनसि ओमफ्रायो गान्दै ओमफ्राय सोरखि ओमफ्राय बिदिनो बबिन बिदि खादिनि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय क्रिल बेफोर बाहायो आरोखि
उम उम
ओमफ्राय फारनैथिंजायबो खुन्था गंनै गंनै ओमफ्रायो खिला मोनसे बाहायो फारसेथिंजाय ओमफ्राय मोननैथिंजाय खिलाबारि मोननै बाहायबाय आरोखि।
औ औ उम
दानायाव जाहैबाय दानायावथ' जोंहाथ' थाद आथ नांथारगौ दंफांनि
थार नांगौ औ
थार आमफ्राय साल खुन्था
सालखुन्था गंब्रै औ
ओमफ्रायो ओरै बौदांगि गंनै ओम ओमफ्राय औ ग गर खाबो नांगौ
बान गोजा
बान गोजा ओमफ्राय माबाथ' बे साल खुन्थाखौथ' गोदोहाय दंफांनिबो होयो गय फि फांनिबो होयो औवानिबो होयो ना। उम दानि औ औवा बुरखानिबो होयो ओमफ्राय दानि बादि दि माबा गैयामोन नालाय बाथामजों ओरै रेदिमेद बानाय खानाय गैयामोन नालाय
औ सिगां समाव बिदि दानि बादि रेडिमेद गैयामोनथ' आरो
औ बेबादि बाहायो आरोखि ओमफ्रायो
होम
नो साल खुन्था बाहायबाय ओमफ्रायो ओ माबा बान गोजाखौहायबो बिदिनो औवाजोंबो बानायो दं फांजोंबो बानायो
उम उम
ओमफ्रायो नो नो नो खननोनो हासुंबो बानायोना औवाजों
औ औवाजों दानाथ' ओइ माबा लबारनि माबा फोरबो बाहायोना दाना
औ दानिया पाइपफोरबो बाहायग्रा जाबाय लबारनि औ ओमफ्राय जाहैबाय उम ओमफ्राय माबा बे आगर सुखांग्रा गनसा ना मा होनो
औ
उम आगर सुखांग्रा ओमफ्राय आगरखौथ' खिलाबारिजोंबो सुयोना
औ औ नो-नोखौबोथ' दाना माबासो मोनबावसैना रि दिमेट मोनबावोसै ना?
औ नोआबो रेडिमेड जानोसै दानिया।
सोंनायाबोथ' आरो द्रामावसो सोंसै दाना बुरजा बुरजानो ना?
जों दानायावहाय बेफोरबायदिखौ बाहायो आरोखि ओमफायो माखु नांगौ थाथ नांगौ आमफायो फुथुल नांगौ बेफोरखौ बाहायो आरोखि ओमफाय बै सोंनायाव माखासे से बाहायनायखौनो दानायावबो माखासे बाहायदेरफायो आरो। जेरै जेरै सोर सिखौ सोंनायावबो बाहायबाय
ओम।
ओमफाय सेवारिखौबो सोंनायावबो बाहायबाय ओमफाय नैबे दानायावनो बिसोरखौबो बाहायफिननाय जायो। जेरै जेन्थोरखौबोथ' सोंनायाव बाहायो आरो दानायावबो बाहायो। ओमफायो सोरखिखौबो सोरखिखौबो दानायावबो बाहायो माने खुन्दुं थुन माबानो मा होनो मुलियाव होनो थाखाय बाहायनाय जायोना?
ओम ओम।
उम, ओमफाय सेवारिखौबो आगर एरनो थाखाय बाहायनाय जायोना आरो माबा ओ मा होनोमोनलाय फुथुलबो बाहायनाय जायो। ओम बौदांगांगिखौबो सोंनायावबो बाहायनाय जायो आरो दानायावबो बाहायनाय जायो।
ओरैनोथ' ओम दख'ना फोरखौ गां-गांबेसेयाव मबेसे मुबेसे लानाय जायो ओरैनो दख'ना गांसेयाव मुबेसे?
ए दख'नायावहाय दख'नायावहाय ओरैबायदि लानाय जायो माने मुथाम लानाय जायो आरोखि।
औ एसे गोलावहां गोलावहां ना मुथाम।
थाम लानाय जायो। खि माने जखा थाखायो आरोखि। दानायनि थाखाय गावबा गाव जखा बानायनानै लाखायो ओमफाय बिदिनो गोदोना ज खाया जाहैबाय ओरै आखाइजों सुनानै लायोमोन आरो आखाइनिफ्राय ओरै फारसे आखाइाया फुरा जागोन ओमफाय ओरैहाय फारसे ओरै माबासिम फाफ्लिसिम मोनफैननाय जायो आरो फारसेनि फाफ्लिसिम। माबाया मुवा। ओम बेसे गोलाव जायो ओमफायो औ गाम सायाव मुनै लायो आम फायो जोमग्रायावबो आरायमु बिदि लायो आरोखि। जोमग्रायावबो आम ओमफाय उल सिफोरावबो मुनै लायो।
ओम सिमायाव मुथाम लागोन नामा ना?
सिमायावबो मोनथाम जायो औ
औ आरो सिगांनि औ सिगांनिफोरा बिदिनो गोलाव बर' लाइमोन खोमा एसेबाबो ना
औ सिगांनिफोरा गोलाव गोलाव सिननायोन दानाय दनायानो साबसिनमोन आरो दानानै गाननायफोराबो गोबावसिन जोरो
औ गावनि आखाइजोंनो दानाय
गावनि आखाइजों दानाय ओमफ्राय गोबावसिन जायो आरो जिफोराबो मोजां जायो थान्दा जायो रोजा जायो
ओम
बिदिनो आरोखि माने दानाय लुनायाव बाहायनायफ्रा गामसानि थाखाय मुफोरा माबा मुफोराथ' एखेयानो जायो ओमफ्राय माबा बै सेेवारि ओमफ्रायो माबाफोर बौदांगि ओमफ्राय गनस्रिफोरा आलदा आलादा जायो आरो फ्राय फुथलफोरा बेयावनो माखासे दंफांनि थाबाय माखासे औवानि थाबाय आरोखि बेयाव बिदिनो बाहायनानै दायोमोन बेबादिनो ओमफ्राय नोंलाय मा मा मोनथियो बे दानाय लुनायनि सोमोन्दै
दानाय लुनायनि सोमोन्दै बिदिनो एसे दानाय समावहाय मा होनो अन्थाइ बाददिबो खादेरलाय लाया सोरा सोरबा खुब गोदोनायनि होय ना मानो बे खा मायाव खायो बेखौ मा होनो बदांगिना
औ औ माने बदांगियाव औ औ मानिे माबा जाबा ओरै मा होनो ओरै गाहायथिं थांद'वा थांद'वा जायोबा माने बै ओै माखु थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय रै खुसि सिनायै होनो ना बेखौ बिदि सिदुा जायोना बेयाव खाना होयो ओमफ्राय माबा आगराव आगरनियावबो आगर गनसेयावबो माबानानै होयो ओरै गोदोनायनि थाखाय माबाना होयो खाना होयो आरो अन्थाइफोर बाददि
ए मानिे गोदोबा मोजां जायो आरो
ओमफाय ओरै बोखोनायावबो खान होयो माने ओरै बोख खोबा ओरैथिं गो गोरा थाबाय ओरै नाख ख्लायबा गाहायथिं गिलिर थाबाय बिदि आरो। नंङाबा सुख्ला सुख्लि जायो नालाय आगर। फोरा
औ मोजां जानायनि थाखाय होयो बिद बिदिना?
औ मोजां जानायनि थाखाय होयो आरो बेबादिनो।
उम बै दानाय समावहाय बे गान्दैयाबो एसे खेंख्रा खेंख्रि जादोंबा मा खामफ्लाय होदेरलाय होनना बेखौ फिसा बानायना मा बुङो?
औ औ फिसा बानाय होनो औ गोलाव गुसुं माने बे थोरनाय समावहाय माबायोना। ओह एखनबा फारसेथिं गोरा जायो। फारसेथिं गुरै जायोना। बिदि जानायाव आरो साल खुन्था गायनायफोरा समान जायाबा।
उम बिदि होदेद
जि दानायाव औ जि दानायाव फोजाबनायफ्रा मोजां समान जायाबा।
उम
बेफोरबायदियावहाय ओ-जिफोरा खये खथे जानानै फारसेथिं गोरा फारसेथिं गुरै जानानैहाय फारसेथिंजाय ओरै लावग' जाहैबाथाय। फिसा बाहोनाय होनो आरो बिदिखौ। माबे बाथाम जाब देरना होयो। बा बाख्ला फिसाजाबदेरना होयो आरो सोरबा सोरबा खामफ्लायफोरखौबो होयो आरो उम गोरा जानायनि थाखाय औ दानायफोराव समान मोजां जानायनि थाखाय। बेबादिनो बाहायो आरोख बेअब्ला बुजिबायना दे होम बालाय दिनै रायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे औ दे उम।